हेलौ औ औ आं खोनादों नों थां खोनादों नामा औ
मा होनो जों नोंथां मा मा
औ
औ माने जों औ खोनादों दे मानो बे सावरायनागायजों नोंथांसो आं नोंनाव बै माने सावरायनो सानदोंदि मा होनो उम जिब जुनार फिसिनानै जेनेबा मा होनो मोसौ, बोरमा, दाउ, हांसो फिसिनानै माबोरै जोंनि रांखान्थि बिथिङाव बोरै बे मुलाम्फा बेखौ माबोरै बेसांबा माबोरै गावनो माबा जानाय जेनेबा बांसिन प्रफिट खालामबनो हायो बेनि सायाव नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना उम
आत जिब जुनार होनोबा थ' जोङो मानसिजों फिजानाय जिब जुनार होनबाथ' औ जिब जुनार होनना बुङोब्लाथ' जोङो मानसिफोर बा मानसि फिसिजानाय जिब जुनारानो जाबाय जेनेबा मोसौ बोरमा अमा दं दाउ हांसो बेफोर दङ जेनेबा जों मोसौ होनोब्लाथ' जों मोसौनिफ्राय गोबां
फिसिनानै मा होनो निनो जों दा मोसौनिफ्राय मोननो हानायाथ' जों गोबां गुन दं मोसौ होनोब्लाथ' मोसौआ जाहैबाय जों गाइखेरबो मोननो मोसौ निफ्राय औ ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो गोबोरखि होनोबाथ' जे गोबो मोसौनि जौ खि बेखौ जोङो अर गाय हासार बांसिन मोजां आरो जों बोरमायावबो बिदिनो जेनेबा जेनेबा मा जानो था खाय बेनोथ' बेलेग बा माबाफोर जों गुबुन दानि गोनोखोआरि जानाय मुवाफोर बेफोरखौ बायलायनाङा जों बेफोरखौ फियोब्ला खम बिबाङावनो माने बेखौ जोङो गांसो बा दंफां बिलाइफोर माबाफोर होनानैनो जों फिनो हानाय जायो
उम
आरो बोरमाफ्राबो बिदिनो जाबाय दा जों आरो बोरमाखौबो जों फार्म बानायनो हायो आरोना जेनेबा मोनसे जायगा फोथारफ्राव जों दुमखेनानै माबानानै जेवराफोर होनानै बेयाव जों नागारनानै दोननानै मानसि थालायाबाबोथों बानायनो हायो आरो बोरमायाथ' गोबां जों बेखौ गोबां जानाय लोंनायावबो बाहायनाय जायो नालाय मोजां आरो आरो अमा दङ अमाखौबो जों दा आवगोलावथ' जोङो बांसिन जानो बा माबानो नि थाखाय हाबा हुखनि थाखाय जों मासे मानैल' फिसियोमोन दानि उनावथ' गोबां फिनायखौ नुनो मोनो
उम
औ बा फार्म बानायो
आरो अमाया गोबां गोबां जाथिनि थानायखौबो नुबो गोबां जाथिनिबो दंना अमायाना
औ औ दङ आं मोनथिनायावथ' मोननै फोरल' मोनथामफोरल' मिथियो आरो
आतसा मा मा
जेनेबा जों गुबैथ' अमा थावख्रिबो होननाय दं नामा मोनसे
उम
आरो मोनसे
हेमसियारखौ हेमसियार ना मा होनोमोन
औ बिदियानो होनो नामा आंबो बांद्राय मोजां मिथिया थारमाने आरो आरो बै बिखौबा मा होनोमोन मोनसेखौबा जेख जों फिसिनायखौल' नुयो आरो
मानो होनबा आंबो बेफोरखौ मावनाय जायाखै नालाय
उम
औ आरो जों
औ
अमायाथ' जों जोलै दोनबाथ' गोबां मानसिया जोलैबो दोननानै फाननाय जायो आरो
उम
फार्मफोर बानायबाय नालाय बिनि फिसाफोरखौ माबा सयथाफोर बा दसथाफोर जों अमाखौ फिनानै बेखौ जोङो जेनेबा फिसा आरजि होनानै फानोबाथ' जों गोबां मुलाम्फा दं दानि दिनावथ' मासेयावनो थामरोजा ब्रै रोजासो मलाायगोन मोनदों नालाय मासे बिमायावनो
उम
दाइन बा जिथा गाहामबो फिसाफोर होनाय नुयो।
उम
औ ओमफ्राय दा नोंथाङा जेनेबा बेफोरखौबो एसे मोनथिबायायो नामा नोंथांमोननिखाय जेनेबा बा नोंथाङा माबाफोर मावनो गोसो दं नामा बेफोरनि सायाव
औ
इन्टारेस्टबो दं नामा?
उ जिब-जुनार फिसिनायनि बेलायावथ' आंहा एसे मोजाङानो इन्टारेस्ट दं जेनेबा फिसिनाय लुबैयो न'आव थानो लुबैयो माने बिदि माने जिब जुनार फिसिबाय आरो मोजां मोनो आरो बिसोर मा होनो बिसोरखौ फिसिनानै गोबां बि थिङावनो मुलाम्फा मोनो जों जेरै मोसौ फिसिबा गाइखेरनि बिथिङाव मुलाम्फा मोनो आरो मोसौखौ माने फिसिनानै फानबा आरो जोंहा रां मोननो हायो बिनि बिथिङावबो गोबां मुलाम्फा आरो बोरमाफोरनि बिथिङावबो आरो बेयाव बे बेफोरबायदि बोरमा फिसिनायनि बिथिङाव नायोब्ला जों बोरमाखौ थाबनो जेनेबा थाबनो रां आरजिनाय बायदि मोननो हानाय बायदिमोन आरो आं बोरमानि बेलायावबाथाय माने थाब थाब देरनाय थाब थाब मा होनो फिसा आजायनाय बेफोरखौ मोननो हायो आं बोरमानि बिथिङाव मा होनो थाबनो रांफैनाय
जोङो बेयाव जेनेबा जोङो बायनानै मा आदारफोर जाहोलायना आरोना
उम आदार जारोङिआव बेखौ माने बे न'आव उम न'नि बारिफ्राव मोननाय बे मा होनो हाग्रा गांसोफोरखौनो जानानै देरबोयो आरो बोरमाफोरनि बेलायाव आरो
औ उम
औ अमानि बेलायाव मा होनगोन नोंथाङा जेनेबा बेखौथ' गोबां जानायनि सोनारो नामा बियो खोनादों ना
ओ खोनादों दे
औ बे अमानि बेलायाव मा होनगोन नोंथाङा
अ दे होमबा अमानि बेलायाव औ अमायाथ' अमाया मोजां फिसिनो‌ रोंबालाय नाथाय माने नों गामिनि लखेल बिथिङै फिसिबा खस्थ'आ जायो ओमफाय जों बिगियान जों माखासे मुलि बाहायनानै फिसिबा जानायाव गोबां प्रब्लेम फैयो मा होनो
बिनि सायाव थारमाने औ सुबुं माहारिनि जानाय लोंनायफ्राव माबाफोर गोहोम गोलैयो नामा?
गोहोम खोख्लैनायाथ' खोख्लै गोन जेनेबा नों आरो बिथिं ओ खोनादों दे ओ बिगियानारि फिसि फिसियोब्ला बेहाय नों माखा से माखासे
औ औ
ओमफ्राय जों बे अमाखौ जाफिनबा बे मुलिखौनो जोंनाव मोन जा फिन्नाय जायो हिसाबै
खनै जानायाव जेबो जाया जाबाय थायोबा नों जाबाथाय अमा बेदरनि बेलायाव नायोबा
जों जेनेबा जानो थाखायबा जों न'आव फिनाया मोजां आरो ना माफा मानै फिनायफ्रा
ओम न'आव फिनाया मोजां माबा गैया नों नाथाय माबायाव फालांगियाव ओंखारनोबा नाथाय अमा फि नायाव नों बिगियानारि आदब बाहायनांगोन आरो माखासे माने मेचिनफोर बानायनानै अमाखौ दाना उम।
आरो बोरमाफ्रावथ' जों बेफोरबायदिखौ होनायखौ नुवाना
न'आव मोननो बे हाबारि हाग्रा बंग्रा
अ बेफोर जा अर्गानिक बुस्थुफोरखौ जानाय जाबाय नालाय औ औ बेनि थाखाय जोंहा
जों नुना हरबाय नै न' फिसिनानैै
औ औ
मोनाय जानाय बिदै बिदै दाउ दाउ फिसिनाया गोबां हेफाजाब होयो आरो आरो दाउ हांसो दाउ आरो हांसो बिसोर मोननैबो ए खेयानो ना नाथाय हांसो इदिनो मा होनो एसे खस्थ' जायो आरो फिसिनायनि बेलायाव मानो बेमार आजारफोर फैयोबा हांसोनि बेलायाव खनसेनो ज' थैजोबलांनाय। खु नुनो मोननायखौ नु मोनो आरो खोनादोंना? हेल'। औ।